औ निसिम औ दोनैनि बे औ ओ नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनानै आं हरनाय जादों।
औ औ औ।
दायो आ आं सावरायनो नागिरदों दायो जोंहा दैज्लां बोथ थोर सोलिबाय दङ दा बेजोंनो सोमोन्दो बा लोब्बा लाख खिनानै आङो फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ औ।
नोंथाङा समाय होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो जागायनोसै।
औ
दायो जोंनि जे गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोरनि दा बे सोलिबाय दङ आ बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै आं नोंथांनाव फंनैसो खोथाखौ मिनथिनो लुबैगोन।
औ
दायो जोंनि जे गायनाय फुनाय बे गायनाय फुनाया जोङो दुब्लि फोथाराव नायोब्ला नुनो मोनो जे गोदोनि बायदि
औ नंगौ।
हाल खदाल जों एबा मोसौजों हालौनायखौ जोङो खोब खम नुनो मोनबाय।
औ
ओ जोंनियाव दायो टेक्टर एबा गारि टेक्टरजों जे सालायनानै बेजों आबाद मावनायखौ एबा दैज्लांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दे दायो
औ
जोंनि बे आबाद मावनायाव दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायाव ओ ओ बर'फोरा
औ
ओ जौगानायाव बा गायनाय फुनायाव मा बायदियै हेफाजाब जादों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों मुला जा मुलाम्फा जादों आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो मोनथिनो लुबैदों।
औ नंगौ नोंथां जोंना दैज्लां बुङोब्ला गायनाय फुनाय गोबां आबाद मावनाय जोंहा दै लां बोथोरा गोलोम बोथोरजोंनो लोगोसे फैफायो।
औ।
ओ बेयावनो जोबोर गरम बोथ बोथोरबो जायो लोगोसे दैज्लां बोथोराव दैनि बिबाङाबो गोबां जायो। नंगौ जोंहा बर'फ्रा जे दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुयनायजों जि मा मुलाम्फा जादों बुङोब्ला बेनोदि जोंहा गोबां रांखान्थि थिनि बिजोङाव जोंहा गोबां उफ्रा आफाद मावनानै बेजों रांखावरिखौ आरजिनो हायो लोगोसेनो जोंहा बांसिन महरै जि दैज्लां बोथोराव ओ माइ गायनायखौ खौ नुनो मोनो बे माइ गायनायखौ ओ जोंहा फैबाय थानाय इयुननि थाखाय जि इयुन समनि थाखाय बै इयुन समनि थाखाय बे माइ गायनायखौ जोंहा बुथुमनानै आदार महरै बुथुमनानै लायो। बेबायदिनो जोंहा मोनसे मुलाम्फा जायो लोगोसेनो नोंथाङा दानिसो बुंलांदोंमोन जि
औ।
गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां हाल एबा जि मोसौजों हालेवनाय बेखौ नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ गोबां गोदान मुगानि सोलायनायजों लोगोसे गोदान टेक्न'लजि बाहायनाय जायो जेरैहाय ट्रेक्टर गारि। गोबां माइ गायग्रा मेसिन बेफोर आरिजों बेनि जि जोंहा मुलाम्फा एबा जि गाज्रि गोहोम खोलैनाया बेनोदि जोंहा मुलाम्फा बुङोब्ला जोंहा ओ ट्रेक्टरजों गोदोनि बादिब्ला जोंहा मोसौजों एवनाय लोगो लोगोनो बे बिगासे एबा खथेसे हाखौ एवनो थाखाय गोबां समनि आंखाल जायोमोन। आरो लोगोसेनो गोबां खेबनि थाखाय बेखौ एवनांगौ जायोमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हायाबो ओ बारा मोजां जायिखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोंहा जि ट्रेक्टर एबा टेक्न'ल'जिनि जि बाहायारि मेचिन बेफोरो जाहैबाय जोंहा खम समनि गेजेरावनो गोबां बिघा हा एबा गोबां बाहागो हाखौ एवनानै बेखौ ओ जि बाहायनाय बाहायजाथाव बे हाबाफारियाव एबा माइ गायथाव एबा आबाद मावथाव बे ओ थासारियाव बेखौ खम समनि गेजेरावनो बानायनो हायो। बेनि मुलाम्फायानो जादों जोंहा खम ओ खम समनि बिबङाव जोंहा सम सम मोननो हानाय ओ नंगौ जोंहा गोदो बर'फोरा गोबां ओ हाल खदालजों एवनाय एबा मोसौजों एवनाय थासारिया गोबां सम समायना रमायना गाब नुजाहैयोमोन जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव जि दैज्लां बोथोर जायोब्ला दुब्लि फोथाराव गोबां समायना रमायना ओ रिंसारथि नुथाय गोबां दाहोना रुवाथिनि ओ हाल जाव आलि जावनाय हाल एवनाय रुवाथिया ओंखामलांनाय बैफोर समायना थासारि एबा बर'नि संसार जानाय बेफोर समायना थासारिखौ दिन्थियोमोन जोंनि बर'फोरा गोदोनि जे दैज्लां बोथोराव ओ दैज्लां बोथोराव बैफोर समायना थासारिल' नङा गोदोनि बादिब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरफोराव गोबां उफ्राफोद एबा गोबां फोरानो मोजां रोखोमै जायोमोन नाथाय दानि जुगाव गोबाङानो एबा खम बिबांनि बेफोर आबादफोरखौ उफ्रा आबादफोरखौ नुनो मोनो। गोबाङानो बांसिनै माइ गायनायखौल' नुनो मोनोसै आरो।
औ ओ ओ बे बिथिङाव आं फंनैसो खोथाखौ सोंबावनो नागिरदों जे जोंनावबो बर'फोरनियाव आबाद मावनाय बिथिङाव जे दोरोङारि जायखौ जोङो टेक्नलजि होननानै बुङो बे गोहोमा ओ मो ओ माने गोमा मोजाङैनो गोग्लैबाय नामा? नोंथांनि बायदिब्ला मानोना जों दायो नुयो जे दैज्लाङावल' नङा जोङो मेसेंनि आबाद मावनायावबो दायो जों टेक्न'ल'जि बाहायनानै
औ
आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा बे बिथिङाव बर'फोरनियावबो बे टेक्न'लजिया गोहोम टेक्न'लजिनि जि गोहोम बेयो मोजाङैनो गोग्लैबाय नामा नोंथांनि बायदिब्ला?
औ नोंथां आंनि बादिब्ला बियो जोबोद मोजाङैनो गोगोम एबा गोहोम खोख्लैबाय मानो होनोब्ला जोंहा गोदोयै ओ मोसौजों एवोब्ला गोबाव सम लायोमोन दासो बुंनानै थांबाय नाथाय जि ओ दानि जुगनि टेक्न'लजिनि बाहायारि दाजिमारि एबा मेसिनारि जि एबा ट्रेक्टर बेजों जे आबाद मावोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोङो फिथाइखौ मोननो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा जि दानि गोदान मुगानि जुगाव एबा गोदान मुगानि जुगजों जोङो खारफानो गोनांब्ला एबा थावरिनानै थानो गोनांब्ला एबा थांनानै थानो गोनांब्ला जों समखौ बांसिन नांगौ आरो सम जों खारफानो नांगौ। बेनिखायनो जोंहा जोंनि जि सुबुंनि जिउआव जे जेबो ओ मोनसे थि महर गैया एबा माबेसिम मोनहैगोन माबेसिम थांनानै थागोन बेयो थि नङा बेनिखायनो जोंहा समनि जोबद आंखाल। बेनिखायनो दानि जुगाव जि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो आबाद मावनायनि सायाव जि दानि जुगनि टेक्न'ल'जि जि ट्रेक्टर बेफोरबायदि दाजिमारि जि मेसिनारि आयदाफोर एबा बाहायारि
औ।
मुवाफोर बेफोरो जोबोद मोजाङैनो गोहोम खोख्लैबाय आरो।
औ। दा बेहाय आं खोब मोजाङैनो बुजिनो हाबाय दा आं बेहाय मोननैसो खोथाखौ दाजाबदेरबावना मिथिनो लुबैदों जे जों ओ गोदो गोदाय जि बर'नि फोथार एबा दैज्लांनि आबाद बेहाय खोब जोङो ओ गाजा गोमजा रंजा बाजायै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेरैहाय ओ गुबुना गुबुन खौ मदद होलायनाय आरो जोबनायाव जोङो जि फोर्बो
औ।
जायखौ हाल जांख्रा फोर्बो बे फोर्बोखौबो जोङो फालियोमोन। दायो बै टेक्न'ल'जिया गोहोम गोग्लैनाय लोगो लोगोनो फोर्बो लासै लासै जोबलांनो हमबाय नामा नोंथां? बेखौ जेरैहाय जोङो खोब खमै नुनो मोनबाय। बे बिथिङाव नोंथाङा मा सानो?
औ नंगौ नोंथां जोंहा ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय जि गोदोनि बर' फोथाराव गोबां रंजा बाजा एबा फोर्बो जि जोंहा जोबथायाव ओ आबाद मावै मावै जोबथायाव जोंहा हाल जां ख्रा बे फोर्बोखौ बानायोमोन आरो गोबां रंजा बाजा बेफोरो गोमालांनो हमबाय‌। मानो होनोब्ला जोंहा बे गोमालांनायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय गोदो गोदाय जि जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव बर' नखरा एबा सोरबा सासे नखरा बेखौ आबाद मावनोब्ला बै आबाद मावनायखौ जेसेबां दिनालागि लायो मानो बेखौ जेबो अरजायामोन। ओ बे आबादाल' मोजां जानो नांगौमोन बेनिखायनो जि गोदो गोदाय आरो बेबो नुजायोमोनदि जोंहा जे बैनि नखराव बै बे नखरनि सुबुङा जि माइ गायहैनाय एबा आबाद मावहैनायाव हेफाजाब होनाय आरो बैनि बदलै बै सानावबो बियो ओ हेफाजाब हैलायनाय नाथाय दानि जुगाव जि बैफोरो गोमालांनो हमबाय। बैफोरनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव रांखान्थियारि नङाब्ला जि जेबो जेबोआनो जायाबायदि दानि जुगजों खार फानोबा जोंहा रांखान्थिनिबो गोनां जायो। लोगोसेनो जि हाल जांख्रा जि फोर्बोफोर बैफोरनि गोमालांनायनि जाहोना जोंहा गोदान मुगानि जि ओ खम समनि गेजेरावनो जानाय जि बैफोर ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों एवनाय बैफोरो खम समनि गेजेरावनो जानायनि थाखाय बैफोर गोदोनि हाल जांख्रा बेफोर गोमालांनो हमबाय। बेनिखायनो मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगाव थांनानै थानोब्ला रांखान थियारि आरो समनि थाखाय जोबोद आंखाल। बेखौनो आं फोरमायो आरो बेनि मोननैनि थाखायनो गोदोनि जि दैज्लां बोथोराव जानाय बर'नि गामिफोराव जानाय बर'नि न'खराव जानाय दुब्लि फोथाराव एबा माइ गायनायाव जि रंजा बाजा फोर्बो फालिनाय ओ सावरि बादियालि जालायनाय बैफोर जि हाबाफारि समायना नुथाय समायना सावगारि बर'नि संसार जानाया बेफोर ओ जि गोमालांनो हमबाय बेखौ थार आङो फोथायनो हायो आरो बेखौ बुंनो हायो।
औ जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जे ओ दैज्लां बोथोर आबाद मावनायजों सोमोन्दो लाखिना फंनैसो सावरायनाय बेहाय नोंथांनिफ्राय ओ जोबोर मोजां ओ फोरमायथिखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दायो जोंनिया समा जानानै फैबाय
औ
जो गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों नोंथां